हेलौ नोंथां।
ओं नोंथां खोनादों।
दा मा खालामदों नोंथां।
नै ओरैनो दंलाबायोलै नोंथां।
अ नोंथांजों आं फंसे बाथ्रा रायलायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन।
अ रायलाय जागोन नोंथां थायो नोंथां ओं।
माने आं बेखौसो नोंजों सावरायनो सानदोंमोन। गोदोनि दिनाव माने जोंनि आबै आबौ आदा बाजैमोना बोरै माने जिउ खुंलाङोमोन आरो बेखौ आं माने एसे सावरायनो सानदोंमोन खम समनि समाव आरो नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां।
ओं नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा।
औ हायो नोंथां।
अ।
होमबाथ' बिदिनो।
औ।
ओ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' बिदिनो आबै आबौ बिदिनो आदा बाजै आब' बिनानाव सब थाजोबोमोन आरो बिदिनो। लोगोसे बिदिनो रुवाथि दाहोना फोरबो थायोमोन आरोना गोदोनि दिनाव। थ' बिदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' ओ बिदिनो जानाय थानायफ्राथ' बे न' गंसेफ्रावनो थायोमोन आरो नोंथां जमानो।
औ थायोमोन
आरो बेबायदिनो गोदोनि दिनावथ' बिदिनो माहाजोनफोराथ' बिदिनो न'खरसे न'खरनै बारा गैयामोन आरो गोदोनि दिनाव बिदिनो गोरिब गुन्द्राफ्रा बांसिनमोन आरो नोंथां। जोंनि गोरिब गुन्द्रा खम नालाय नोंथां बिदिनो जोंनि थाखाय जोंनो जानाय बा बिदिनो थाव खरस बानलुनि थाखाय जों बिदिनो माहाजोनफोर माहाजोनफोरनाव दाहोना थाहैनानै थोरसि सुनाय गस्ला लंपेन बिसिनि गस्ला लंपेन सुनानै जों हाजिरा मावहैनाय जायोमोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो दाहोना रुवाथि थाहैनानै जों बिदिनो बिदिनो रां एसे एनै मोननायजोंनो जों न'फ्राव जों बिदिनो थाव संख्रि बानलु बायनानै जायोमोन आरो।
औ आरो नोंथां गोदोनि दिनावथ' बिदिनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय गैयामोन हिंसा हिं गैयामोन नोंथां गासिबो मिलायनानै जायोमोन नोंथां।
उम।
गोदोनि दिनावथ बिदिनो रुवाथि दाहोनाया थायो आरो बखालिबो थायोमोन। गथ बामनो थाखाय।
ओम थायो नोंथां।
गोदोनि दिना आरो जमा-जमा सावरि-बादालि जालाय लायनाय
उ
बैसागु मो बैसागु बिदिनो मागो जमा-जमा रंजानाय खौसेयै आरो लामा दथ'खा एबा दंफां सायायाव माने जमा-जमा आबै आबौनि सल'बाथा खोनासंनाय।
उ
आरो जों गोदोनि दिनावथ' माने जमा-जमा बिदिनो जायोमोन नांलाय खमलाय गैया।
होम
जौनि सावरि बाजालियावथ जौनि फुख्रि, बेदरनि आलि बिदिमोन आरो नोंथां।
उम आरो गोदोनि दिनाव आरो गोदोनि दिनावहाय बांसिनानो सांग्रेमा नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगावथ बारा सांग्रेमा नुनो थांला आरो।
औ औ नंगौ नोंथां बुदा नुबाबो एसे खम आरो नोंथां।
ओ गोदोनि दिनाथ बिदिनो हो हादानफ्रावथ बांसिनानो हाग्रा-बंग्रासो जाजोबोमोन नोंथां।
औ औ
लामा-लामा सेर-सेर सेस हाग्रा गोजासो जाजोबोमोन। दानि जुगावसो हाग्रा लामा सेर-सेर हाग्राखौनो बारा नुनो थांला। मेनरडसो जाजोबाय नालाय जों दानि जुगाव।
आरो गोदोनि दिनावथ मबाइलानो मबाइल गैया, गारि मथर गैया माने बाइक इदिफोर गैया। माने टिभिबो गैया ओ इदिनो रेडियफोरबो गैयामोन नोंथां गोदोनि दिनावथ'। माने लाइजाम लिरलायनाय दंमोन आरो नोंथां।
औ
नोङो लाइजाम लिरनानै पस्ट अफिसफोराव हरनाय बेफोरबायदि दंमोन आरो नोंथां।
ओम
दानि जुगावसो डेभलप जाबाय आरो नोंथां।
उम गोदोनि दिनावसो बिदिनो बिदा-फंबाय ज' जानानै रायजो खुं खुंलाङोमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनावथ' जों आबै-आबौखौ आबै-आबौआथ' बांसिनानो सल' बाथा खोन्थायोमोन जों इदिनो हरफोराव। हरनि समाव जों बिदिनो गल आदादि आदा-आब' इदिनो आबै-आबौजों ज' जानानै जों अर सायनानि जिरायनायाव आबै-आबौआव बांसिनानो सल' बाथा खोन्थानो खोन्थायोमोन आरो।
सल' बाथा खोन्थायोमोन।
जोबोर खोन्थायोमोन आरो नोंथां गोदोनि दिनावथ' जोबोर मोजांमोन।
उम नों
ओ बिसिनि दिनावथ' आरो मैगं-थाइगंआनो होन बेफोरखौथ' गोदोनि मानसिफोरा थ मावनाय-दांनायाव आखा-फाखााखामोन जेरावबो जेन खायामोन नालाय नोंथां। माने गासिबो न'आवबो माने मैगं थाइगङाथ' थाखाजोबोआनोमोन खा।
उम।
गैयाखौनो माने होनोनो हाखायामोन आरो गोदोनि दिनाव नोथां। आरो बिदिनो माहाजोन माहाजोनफोराथ' दाहोना रुवाथि लायो। आरो गोदोनि दिनावथ' थाइसे बिदिनो थाइनै फैसायानो माने जोबोर बुरजामोन आरो नोंथां।
उम।
जायनियाव दुइस' फास्स' थायो माने बे माहाजोन जाबायमोन आरो नोंथां गोदोनि दिनाव।
उम। औ नोंथां।
आरो दा गोबां माल बेसादफोरनि बिबांफोराबोथ' बेसेनफोराबोथ' बारायबाय नोंथां।
उम बा
गोदोनि बायदिथ' थाइसे थाइनै सारैना आथोनाजोंथ' मोनला‌ नोंथां।
उम।
आरो दानि जुगनि मैगं थाइगंफोराबो गासिबो मुलि होयो नोंथां।
उम नंगौ नोंथां।
आरो गोदोथ' थाव संख्रि बानलुखौथ' संख्रि दंमोन खोमा। बिदि थावफोरखौथ' अरजिनेल मोनोमोन बेसरनि। गाव न'आवनो बानायनाय माने मोनोमोन आरो नोंथां।
उम गोदोनि दिनाव बांसिनानो बेसरनि थाव फेरेददोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दानि दानि जुगावथ' एसे खम जाबाय आरो फेरेदो आरो फेरेनायलाय होमबाबो एसे खम जाबाय आरो।
एसे खम जाबाय आरो नोंथां।
उम।
आरो गोदोनि दिनाव सेंग्रा सिख्ला बिदिनो जमा जालायनानै मेल मिथिं खङोमोन सावरायोमोन आरो नोंथां।
उम गोदोनि दिनाव बांसिनानो सल' बाथानिल' सावरायायोमोन आरो नोंथ' जमा जाबाय।
औ आरो बैसागु अ बैसागु मेलाफोरावथ' जमा जमा बोराय बुरि गासिबो रंजायोमोन गोसो होसारनानै।
औ
आरो मागो दमासियावबोथ' गासिबो रंजा बांजा
औ।
ओ फिथा सावलायो माने जमा जमा हानजा हानजा सोरनावबा न'खराव साहा लोंगोन सोरनावबा फिथा जागोन। बिदिमोन आरो नोंथां।
आरो गोनि दिनाव गोदोनि दिनावनोथ' बांसिनानो गरखाजोंल' गरखाजोंनो दामना मो मोसायोमोन आरो गावबागाव खुगाजों खननानै मोसायोमोन आरो गोदोनि दिनाव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दानि जुगावथ'ओ बिदिनो मा होनो बक्स मेथाइ दामग्रा दिडिजेफोर नङाबानो जाला आरो
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि दिनाव गाव खुवाजों खननानै बिदिनो गोदोनि दिनाव गरखाल' दंमोन आरो नोंथां। बेजोंनो रंजालाय रंजायै खुसि
गोदोनिजों दानिजों
उ
मैगंफोराबो गासिबो दानि जुगाव मुलि होग्रा जाजोब्बाय नालाय नोंथां।
उ
गोदोनि दिनावथ' आरो बिदि बेमारबो बारा जायामोन नोंथां।
ओ नोंगौ नोंथां
खममोन आरो दानि जुगावसो बिदिनो मैगं-थाइगंनि थाखाय गिदिर गिदिर खारखानानि उखुन्दै बारनि गेब्रेंनाय गारि मथरनि उखुन्दै बेफोरनि थाखाय जाबाय आरो नोंथां।
दानि जुगाव बांसिन बेराम बेराम जाथारना नोंथां
औ बांसिन बेराम जायो नोंथां गोदोनि दिनावथ' बेमार होननायखौनो बांसिनानो खोनायामोन नोंथां
गोदोनि दिनाव बांसिनानो मैगंफ्राव मुलि होआमोनोन ना दानि जुगावसो बांसिन मैगं फिथाइ सामथाइफाव मुलि होयोसै बेराम आजारा दानि जुगाव बांसिन जायो आरो
नंगौ नोंथां
ए
नों थिक खोथाखौनो बुंदों।
बेबायदिनो बेबायदिनो गोदोनि दिनाव आबै आबौ होनबाथाय जोङो सल' बाथा खोन्थागोन होननानै जोङो सानोमोन आरो जमा जिरायबाथाय
औ आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो गेदेर खौ मान होयोमोन उन्दैखौ माने मोजां उन्दैखौबो माने मोजाङै सनमान होयोमोन जोङो गेदेर उन्दै
आरो गोदोनि दिनावथ' गथ'फ्रा बिदिनो गुद गुद गेलेयोमोन आरोदि हाखर हाखर सिखर गेलेयोमोन।
गेलेयोमोन नोंथां औ गोदोनि दिनावथ' आरो सेल्थाव मारबल आरो सेन्देल फिथाबो गेलेयोमोन नोंथां
उ
आरो गोदोनि दिनाव गोबां आरो नाबो मोनोमोन।
उम
दानि जुगावथ' गथ'फोरा माने जोबोद खम जोबलांनाय नुदों आरो नोंथां
उ
गोदोनि दिनावथ' आरो बारा बिदि सोलोंथाइफोरबो फरायसालिफोरबो गैयामोन।
उ
दानि जुगावसो माने गोबां दडेभेलप जाबाय आरो नोंथां। गारि गारिबो मोनो मबाइलबो दं।
उ
माने अनलाइन जुग जाबाय आरो दानि जुगा
उ नंगौ नोंथां दे होमबाना नोंथां समाबो जाबायना नोंथां उनाव सावराय फिननांसिगोन नोंथां अ दे